औ नोंथां हेल' हेल' आंनि माथोआ गावदों नामा नोंथां?
नोंथाङा फ्रि नामा दायो?
हेलौ टावार नांदों दा नोंथां?
औ खोनादों।
अ अ थिगानो बिदिबा आङो दा बावैसो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं दसे से समनि थाखाय फ्रि आं फ्रियालाय मामोन नोंथां
ओ नोंथां माने न'आव थाग्रा मानसि नालाय इदिनो मोनसे बुस्थु खेवनो सानदोंमोन आरो न'आवनो मावनाय। दा नोंथांथ' एसे सोलोंथाइ मोननो हागोन नामा साननानै सोंहरनो ना दोंमोन आरो
अ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मा बुस्थु
माने आं इदिनो जिब जुनारनि मोनसे फाराम खुलिनागिरदोंमोन आरो आं दा खेवजेननो माने बयलारनि लाबोजेननो सानदोंमोन आरो बयलार फाराम खेवनो होननानै
थ' जबोद मोजां आय दिया नोंथां बयलार फार्म खेवनाया थ'
उम न'आवनो थाना मावनाय आरो
औ औ होमबा नोंथाङा उमहो होमबा नों थाङा बयलार फार्म खेवनो सानदों आरो ना।
उम दा नोंथांनिफ्राय एसे उम आइदियाफोर मोनगोन नामा मोनाबाबो जेबो नङा दे। आंनि एसे रोंनायखौ फोरमायनोबो हागोन नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन
आंबो एसे एनै मिथिसाबो नों बयलार फार्म बुंदोंना थ बेनि बारै नो आं दा मोनसे मोननै खोन्थाना होनसै नों थांनो नोंथाङा सानना नायदो ओमफाय थिग नंगौ नङा बेफोरो आयदियाफोरा
औ दे फोरमायलाय एसे नोंथां।
ओ बयलार फार्म ना उम नोङो खुलिनो सानदोंबा नोंनोथ' एसे जायगा नांगोनलै फासावनो जायगासो नांग्रगोन नोंनो खेवनो बा हा एसे एसे गुवारैनो नांगोन नों गिदिर खेवोबालाय ओमफाय बेवहाय नोङो न' बायदि सिस्टेम लुना दोननांगोन माने दाउफोर दोननो नों फार्म खेवबाय नालाय बेवहाय नोङो न' बायदिल' लुनानै माने दोनबा जानाय नङा नोङो बे
फोराजे फिसा फिसायाव माने बेमार आजार जायो थै हमो बेनि थाखाय नोङो। माने गुदुं जाग्रा लाइट बायना दोननांगोन उथि जेते माने दाउफोरा गुदुं थाबाय थानायनि हायो आदार सादार बायना दोननांगोन बुरजायैनो खेनसेयैनो सम सम टाइम मथे होबाय थानांगोन आदार सादार दैबो होनांगोन आरो नोंथाङाथ दाउ फिगोन नालाय।
औ फिगोन
फिसा फिसाखौनो बायनानै लायग्रोनांगोन बायदि मोनदों आं फिसा फिसायाव बारा दाम गोलैया गोलैनायालाय बिदिनो साथि सतथुर थाखा गोलैनो हानाय मासेयाव बुरजायैनो बायबालाय डिसकाउन्टबो मोननो हानाय
ओम आं माने औ बांद्राय बुरजा लाबोया सान- सानदों आरो दा माने स्टार्टिंआवहाय द दुइसथासो फिसा लाबोग्रोनो नामा सानदों माने। रोङाब्ला। नालाय रोंजोबाबो बोरै-बोरै सामलायनो ओंखायनो माने एसेखौ लाबोगोरोन होनानै आं मावग्रोनो सानो। सान्दों माने।
अ जेनेबा खैथासो लाबोगोनो सानदों नोंथाङा एक्स बा। दुइस
ओ दुइसथा फिसा लाबोनो सानदोंमोन आं
औ नोंथाङा ब्रयलार फार्म खेवस्लायस्लाय लकेल फार्मखौनो खेवनो हायोबा लकेलबो फिनो हायो बे ब्रयलार फार्मावनो।
उम लकेल लकेलफोरना माबा मोनसे जागोन नामा। आदारफोराव एसे।
आदाराथ सेम बेखौनो बे नों जिथु ब्रयलारनिखौ होगोन बेखौ। खौ होबाबो जायो एखेसो एसे थाग्रा थाग्रा जायो आरो लखेला बिदिनो नोङो ओ बिदिनो नोङो ब्रयलार। नोबो उन्दैयाव एन्टिबायटिक हो। खानांगोन लोम। जायैनि थाखाय बेमार आजार जायनि थाखाय मोजाङै देर। नायनि थाखाय बिदिनो नों लकेलखौबो होनांगौ गोन आरो एन्टिबेटिक मेडिसिन लोमजायैनि मायैनि होमबाथाय बारा टेनसन लानांगौ गैया आरो एसे मोजाङै देरलाङो उन्दैनिफ्राय
उम आं माने सिगां माबा मा होनोमोनलाय हांसो फिसिखादोंमोन आरो फिसिनाया माने सामलायनो जोबोद खस्थ' माने हांसोआ ना आं जोंना न'‌-न'निनो फुख्रि दं नालाय आं बे फुख्रियावहाय माहाय फिसिदोंमोन आरो हांसो। नाथाय खाथि खालानियावबो बिराद प्रब्लेम होयो आरो ना फुख्रिया माने जोंहानि ओरै न'खरसेनि माने खाथि जायो ओमफ्राय। गोबां दावराव जायोना हांसोआहाय जानांगौ फिसिनांगौआबो सामलाय ओ। बे खौनो माने बेलेगआबो उसुबिदा मोनो नालाय। आं मानि इखौ लाबोथवासै खोमालै हांसोआबो मोजांमोन ओ हांसो फिसिनायाबो।
औ-औ औ नोंथां नोंगौ।
औ दा ओमफ्राय बयलार फिसि नो होननानै सानबायमोन आरो आं।
मोजां आयदा नोंथां ब्रयलार फिसिनो साननायाथ' नों फिसिबालाय मोजाङानो जागोन नोंथां।
ओम ना ब्रयलार लास्लाय स्लाय कयलारबो लानो नामा? बेखौबो सानलायलाङो।
अ बिदिबाबो जायो ओम ब्रयलारजों। कयलारबाबो जायो खावसे खावसे दोननो हागोन मोजाङानो आयदियायाथ' गाज्रि नङा।
दा नोंथांनिबा मा आं बयलार लाबोनो ना कयलार?
नोंथाङाथ'।
औ
अब्लालाय ब्रयलारखौनो एसे फिसिगारनायदो नामा? मोननै मोननै लाब्बा रोङाबा अब्ला। ओरै माइनास लसाव थांबा एसे जालला जागोनना नोंहाबो।
ओम गिलायबो लाङो माथो खोनायोबो फिसा गोरलैयावनो गोबां थैसोगारो होननानैबो खोनादों दा बेफोरखौबो बांद्राय थैबाबो बोखांनो हागोन ना हाया बेखौ सानो ना बेखौनो फिसिनायनि। बिदिनो लिंकबो दं होनो सोरनाबा। बेयावबो थाखा थांलायगोन जोबोद।
थांगोन थांगोन नोंथाङा नै बिदिबो। खामनो हायो। नोंथाङाथ' एसे एनैबाबो मि खायो नालाय। बे बयलार फिसिनायनि बारै नों ओमबा नोङो एसे सासे। गामियावनो नोंनि लोगोफोर बा बिदा बा फं फोर गोरों बेयाव नलेज थानाय एक्सपिरियेन्स गोनां दंब्लाथाय नोंसोर सानैजों मावबा मोजां जागोन नालाय आंनिबा नों हारसिं मावबा एसे एनै खस्थ' मोननो हागौ नोंनावाबो बारा एक्सपिरिेन्स गैया नालाय नों बुंदों नालाय नों बारा रोङा होननानै।
मावफेरनाय मानसिबो गैयाना गामियाव। माने फिफेरनाय ब्रयलार न'। दंनाया बिदिनो बोरमासो फियो आरो।
अब्लालाय नोंथाङाथ' सियर बोखांनो हाखागौमोन माने बिराद मुलामफा बोनो हागौमोन ब्रयलार फार्मनिफ्राय
अ दा बयलार लाबो नांसिगोन दा बेखौनो बयलार दा ब्रयलार दानाफ्राबो एसे जायगायावनो एभेलेबेल नालाय खाथि खालायावनो ओरै माबा दखानफोरावहाय मोनजोबखायो जोंना बेयावनो खाथियावनो सेन्टारावहाय उम ब आरो दा नोंथाङा बुंदों न' बानायनांगोन बेयावबो सानदों र बिसेबांसो थांगोन बायदिथाय हाबो खोगोरनांगोन माने जोंना माने जेयाव मानो नागिरदों हायानो बेफोर गाहायथार माने ना दै थानो नागिरो
औ बेथ' जारला जागोन बिदिब्लाथ' औ नंखागौ हाजिरा लागायनांगोन मा लागायनांगोन नोंथाङा न' बानायब्ला
न' बानायोब्लाथ' थांगोन आंना गोगोमानो थांगोन बदिसो मोनबाय माथो जायाबा लस जाथारगोन माथोलै नोंथां
औ न' बानायनायावबो थाङोना औवा सौवाबो नांगोन ओरैनो स्टारटिंआवथ औवानिसो बानायखानांगोन नोंथाङा न'खौहाय आरो बिदिनो औ बिदिनो फिसा फिसा फिसा फिसायावथ' खमजुर जायोना बहुतआनो ब्रयलारफोरा बेनि थाखाय नोङो गुदुं जानायनि लाइट साइट बायनांगोन दै मोजाङै बेब'स्था खालामनाय जा नांगोन औ औ गोबां माने औ औ
उ
दा नोंथाङा मा सानदों?
दा नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन नालाय सोरजोंबा लोगो नांनानै मावनो बेखौनो खालामनांसिगोन नामा एसे इसोरबो बेलेगनिफ्राय सोलोंथाइ मोनगोन आंबो मोनगोन सानैजों रायलायलायनानै एसे मावफुंबा साबसिन जागोनदां माने जमायै मावबायो एसे जायो आरो सानैल' मावगोन मावबाबो साथामफोरबाथाय माने मिलायहैनाय नङा
औ औ औ औ बां औ आरो साथामफोरबा बाराय मलामफाबो थानायांनाय नङा
औ दा थाबाबो नै खामानि मावनायफ्रावहाय साथामा मा जाहैगोन नैबे सोलाबा बे सोलाबा बिदि बिदि जाहैगोन गाज्रि मोनलायनाय जायो आरो नै आंल' फैयो बेलेग फैया ओ बेखायनो साथाम लाव लादां सोरखौबानो गामिनि सासे लेंनानै मावनांसिगोन बे ब्रयलार
औ औ होमबा फैसायाबो नोंथांमोनना खावसे खावसेब्ला एसे बासिनाय जासिगोन बांद्राय थांनाय नङा बायदियानो जाहैगोन।
थ' सानदों मा माने आंथ' आंनि जायगाखौनो नागारगोन नालाय ओमफ्राय बे सासेया मावफानाय जासिगोन नायसै र' गावबो मा बुङो।
औ औ औ नोंथाङा जाया जायाब्ला। अमाबो फिनो हायो माथाम मानै फिसिनोबो हायो बे न' स' नांलाया नोंथां अमा माथो मानै माथाम फियोब्ला लाय नोङो न'आवनो फिनो हायो बिदिनो
मानै माथामथ' नोङा नोंथां माने हारसिंनि मावनायाव आं दुइस'थासो लाबोनो सानदोंमोन दा बेजों मावफायोबा बिसिबांसिम लाबोनाय जायो नायनांसिगोन दा।
नङा नोंथां आङो मा-माबाखौ होनदों ओ अमा फि फिनायखौ होनदों आं माने माथाम फिब्लाबो जायो।
अ अ-अमाया दंखायो नोंथां अमाया दंखायो? फिसिगासिनोखा आङो।
अ फिगासिनो हो
ओ न'निनो अमा आरो माथाम दंखायो गिदिर गिदिर ओमफ्राय मासे दं आरो गामिनि बियो जाथ जाथ सिगोन माने
औ औ
उम खेथि बारि खालामनोबो मिलाया नालाय ओमफ्राय नैबे खौ माबाथाय मानसि लागायनानै दोननो हायो माने आङो। बेखायनो इदि फार्मिंफोरखौनो सालायो आरो
औ औ नोंथाङाथ' दा न'आवनो दं नालाय ओ बेफोरखौ खेवनायानो दा मोजां जागोन नोंथांनाबो बेस्थ' थाबाय थानाय जागोन बेस्थ' थाबासो मोजां मोनो नालाय। माने बहुत मिलायगोन माने नों
दा बुंनो थाङोबा बयलारखौ लानोसै अमाया दङ ओमफ्राय बिदिनो मोसौ मानै दङ आरो ओमफ्राय बेफोरखौहाय नायलाबायो ओमफ्राय फख्रियावहाय आं ना -ना फिसा फिसा गारनानै होबावबाय। ना मागुर
जोबोद मोजां जादों ना हगारनाया।
ओ आं हांसोखौ माबाथ'बाय नालाय ओंखायनो
औ औ नोङो दा मा सानो बे नोंनि सायावसै नों। आं बुंनाय बायदिखौनो खालामदो खोमा आरो बिदिबा मोजां जागोन नोंथां।
अ औ। दे होमबा ना।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।
औ दे।